ओ हेलौ नोंथां
गोजोन बेबायदि मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय नोंथां निसिम जासि हरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय
नोंथांनिसिम कल खालामनायनि बेबायदि जाहोनानो जाबाय मोनसे टपिक लानानै नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादों
औ नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोन
औ जोङो बेबायदिनो गामि गोदाननि सायाव जों सावरायनाया माबोरै जागोन नोंथां
मोजाङानो जागोन नोंथां
औ जों बयबो मोनथिखागौ जे जोंहा गामि गोदानाव माबायदि जिउ खुङो आरो माबादि खालामग्रोनाय जायो जों मिथिखागौ जे गामि गोदानाव बेबायदिनो गोबां बिबादि हाग्रा खौ जों नुनो मोनो आरो बेफोराव हा बिबायदि गोदान लायनायखौ जों नुनो मोनो बिबादिनो गोबां बिबादि गामि गेदेर गेदेरफोरनिफ्राय बिबादि गामिफोराव बेबायदि जायगा मोनि सुबुंफोरा एबा बांद्राय बेबायदि मानसि गामियाव जायोब्ला जों मोनथिखायो जोङो बेबायदि हादान लानो गोनां जायो आरो बेफोरबायदि गामि गेदेर गेदेरफोरनिया बांसिनानो बेबायदि हादा लानायफोरखौ जों मोनथिनो मोनो आरो जों नुनो मोनबोगासिनो जों मोन बेबायदि हादान लानाय समाव गोबां हाग्रा बंग्राफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदि हाग्रा बंग्राखौ जों दानस्लाय दाननानै आरो बे बायदिनो दानस्रांनानै साफा खालामनानै जों बेफोरबादि न' लुनानै थायो आरो बेयाव जाय सुबुंफोरा बिदि साफा खा लामदों बिथांमोना बे हाखौ मोननो हायो हाखौ मोननो हानायनि गेजेरजों बेबायदिनो जाय सुबुङा बे गामियाव थागोन एबा बे जायगायाव थागोन बेयावहा जाय सुबुङा थागोन बेनि न' लुनानै थानांगोन नङाब्ला बेबायदि न' लुनानै थायाब्ला बेबायदि बे हाखौ मोनगोननि बे जेबो आसा गैया बेखायनो जों बेबायदि हादान लायोब्ला जों न' लुनानै बेबायदि थानो गोनां जायो, सासेबा सानैब्लाबो थाथारनांगौ जायो
हाफोरखौ बे बायदि आवग्रिना बेफोर बादि
माबाफोर बेबायदि सानो नामा
औ नोंथां नोंथाङा थिगानो बुंदों गामि गोदान होनोब्ला जों बयबो मोनथियो जेरै हादानफोर सेफायनाय बेफोरखौनो जों गामि गोदान होननानै मोन्थियो गोबां बिदि जों गोदोनिफ्रायनो आरो दाहालागै जोङो नुनो मोनदों बिदिनो बर' बर'फोर मानसि आरो बर'नि अनगाबो बिदि गोबां बिदि मानसिफोरानो गोबां मानसि गोबां जाथिनि मानसियानो बिदि गोदान जायगायाव गोदान बिदि हाफोरखौ लाहैयो जायखौ हादान जानाय होनो गोदान बिदि जायगायाव थांनानै दिनै जोंनि बर' हारि एबा गोबां मानसिफोरानो बिदि गोदान न' लुहैनायखौ जोङो नुनो मोनो जेब्ला जोङो गोदान बिदि हा लाहैयो अब्ला जोङो बिदियै मोजां थाखानाय एबा बनायखानाय बिदि न' बांफोरखौ जोङो मोननो हानाय जाया जेराव जोङो गावनि थानो थाखाय बिदि गावनि न'फोरखौ जोङो बनायनानै लानाङो आरो बेबायदि
हाग्राफोरखौ जोङो दानस्रांनो गोनां जायो मानोना बिदि गोदान हायाव गोदान बिदि अरनफोर बायदि जानानै थायो जेरै हाग्रा गुदुंफोर बिदि दंफां लाइफांफोरजों बुंफबनानै थायो बिनिखायनो जोङो जेब्ला जों हा गोदानफोर लानो थाङो एबा गोदान हाखौ जोङो नागिरनानै थाङो अब्ला जोङो गाव थानो थाखाय गाव जिउआव थावरिनो थाखाय जोङो सिगां हाग्राफोरखौ दानस्रांना लानाङो आरो हाग्राफोरखौ दानस्रांनायनि उनाव जोङो सावनानै बेफोरखौ हाग्रा फोरखो जोङो फोजोबस्रां लाङो आरो बेखौ हाथफ्ला जाखांनायनि उनाव बेफोरखौ बुथुमनानै बिदि सावनानै गारनानै मोजां साफा खालामनानै थानो थाखाय बेफोरबायदि न' बानायनाय जायो जेराव जोङो बिदि हादानाव बिदि मोजां न'फोरखौ जोङो लुनो हाया बिदिनो जों गोबां जायगायाव जेरै नुनो मोनो जेरै क'क्राझारफोरावबो दङ' बिदि हादान लाहैनाय आरो बिदि चिरांफोराव चिरां बाक्साफोरावबो जोङो नुनो मोनो बिदिनो गोदान हा लाहैनाय बिदि एलाखा जायखिजाया एलकायावनो बेफोरबायदि बर'फोरखौबो जोङो नुनो मोनो बिदि गोबां बिदि गोदान हाफोर लाहैनाय गोदान बिदि जायगाफोराव बिदि गोदान न' न'फोरखौ लुहैनाय गोदान गामि गायसननाय जोोंङो गोबां नुनो मोनो नोंथाङा आरो बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नंगौ बेफोर बेबायदि हादान गोदान लानाया जोंनि थाखाय मोजाङानो जायो मानो होनोब्ला गामि बेबायदि गेदेर गेदेर जायोब्ला बेबायदिनो न' लुनानै थानो गोबां गोब्राब जायो आरो हाफोरनि थाखाय गोबां बिदिनो गोनांथि जायो बेखायनो बेफोरबायदि हादान लानाय जोंनि इयुन जोलैनि सुबुंफोराबो एबा जोंनि फिसा फिसौफोराबो बेबायदिनो मोजाङै बेबायदि हाफोरखौ बुरजा मोननानै जेब्लायबो मोजाङै आबाद मावनानै एबा गोरान खेथिब्लाबो मावनानै जानो हालांनाय बेबायदि सुबिदाफोरखौ मोनो आरो जों हादान लायोब्ला बेबायदिनो बिफां लाइफांफोरखौ जोंनि न' खाथिफोराव गायनाया मोजां मानो होनोबा बेफोराव जोङो अक्सिजेनफोरखौ दंफांनिफ्रायसो लायो बेबायदि मिथिंगाफोरनिफ्राय लायो बेखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो गायना लायोब्ला मोजां जागोन होमब्लानिया जों अक्सिजेन लानायावबो जोंहा जेनिबो बेबायदि आंखाल जानाय नङा आरो बेबायदिनो जोंनि खाथि खालायावनो बिदि हादानफोर लानाय समाव बेबायदि दैनि आंखाल जायो आरो आरो दैनि आंखाल जायोब्ला जोंहा खाथि खालायावनो जिबायदि दै बोहैनाय थायो बेबायदि दै बोहैनायफोरखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिथारनांगौ होमब्लासो जोंनि जोङो बेबायदिनो मोजाङै मोजां बेबायदि दैफोरखौ जों गोग्गो दैफोरखौ जों बाहायनो मोनो जों साफ्रोमबो नों आंहाल' नङा साफ्रोमबो बेबायदिनो दैफोरखौ जों साखोन सिखोन लाखियोब्लासो जोंहा गोबां मोजां जागोन आगोज आरो जों गोग्गो दैखौ जों साफ्रोमबो बेबायदिनो मोननो हानाय जागोन बेखायनो जों साफ्रोमबो दै फोरखौ गोग्गो लाखिनांगौ आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौ जों गायनानै दोननांगौ बेजों लोगोसे माखासे बेबायदिनो फुल बेबायदि बिबार बारनाय गोबां रोखोमनि गोबां गाबफोरनि बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमफोरनि बिबार फोर खौ जोङो गावनि न'सुंसेफोराव गायनानै दोनोब्लाबो जोबोर मोजां जागोन मानो होनोब्ला इयो बियो बेबायदिनो गावनि सिजेन समाव बेबायदि बिबार बारोब्ला जों नायनो समायना मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि गोसोफोराबो गोजोनो बेखायनो जोङो जेब्लायबो बिबारफोरखौबो गायनांगौ होनब्ला जोंनि माब्लाबाफोर बेबायदिनो दुखु जायोब्ला जोङो बिबारफोरनि बारनायखौ नुनानै जोंनि गोसोफोरा गोजोनो सिखिरिफोरा जेरै बिदै सोबफायो बेबायदिनो जोंनि गोसोफोराबो गोजोननाय मोनो बेफोरखौ नुनानै बेखायनो जों बिबारफोरखौबो जों गाव गाव गावनि बेबायदि हादान लानाय जायगाफोराव जोङो गायनाया जोब र गोनांथार
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिगानो बुंदों मानो होन जोङो नुनो मोनो बिबार बुंबाला बयबो मोनथिखायो आरो हादान जायगायाव गामि बोराइफोरबादि गामि एलाका थाखानायफोर बायदि गा‌मि एलाका थाखानायफोर बायदि बिदि गो बां बिदि गय दंफां नारेंखल दंफांफोरखौ जोङो गोबां गिदेर गिदेरफोर नुनो मोननाय जाया मानो होनोब्ला गामि गोदानाव जेरै हाफोरखौ सेफायनानै जायो आरो बिदि गोबां बिदि हाग्रा बंग्राफोरा बिदि गामि गोदानफोराव थायो जाउनाव गोबां हाग्रा गु दु आरो गिथावना जायगाफोर बायदि नुयो जोङो नाथाय बेफोराव जोङो जेब्ला मानसिफोरा एबा गासै सुबुंफोरा जेब्ला बेयाव थावरिबाय थागोन बेयाव थाबाय थागोन अब्ला बेबो गामि बोराइफोर बादि सोलायलाङो जेरै जोङो नुनो मोनो जों थानाय बिदि गामि बोराइफोराबो जोङो सानखाङोब्ला बेबो बै समाव बेबायदिनो हादान जानाय बादि गामि गोदानमोन जोंनि आबै आबौमोना बेफोरखौ गामि हा गोदान लाजेननो फैनायाव बेफोर बायदि साननायफोरा फैयोमोन जेरै जों दायो नुनो मोनो जेरै हा गोदानलाहैबाला दैनि खस्थ' जायो आरो बेफोर बायदि गोबां बिदि गोरान फोथारफोर बायदि जोङो नुनो मोनो आरो बिदि हादान लाहैनायाव बेफोर बायदि गोबां बिदि गय दंफांफोर नारेंखल दंफांफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जाया। आरो गोबां बिदि हाग्रा गुदुंफोर थायो आरो बेफोर बायदि हा हादान लाहैनायफोराव गोबां बिदि दंफां-लाइफां गेदेर गेदेर आरो गोबां बिदि हाग्रा गेदेर गेदेरफोरा थायो। आरो गामि दफानफोराव एसेग्रा बेफोर बायदि थानाय जाया मानो। होनोब्ला बेफोराव जेब्ला जोङो थाफै जेन जेनदोंमोन जोंनि गामिफोराव अब्ला आंबो बेफोर बायदिनो साननायफोरा फैदोंमोन। हादान इफोर बायदि बेलेग साननायफोरा फैयोमोन गिथावना जायगाफोर बायदि मोनोमोन नाथाय बेफोराव जोङो जेब्ला थावरिबाय थाबाय जेब्ला जों थाबाय थाबाय अब्ला जोङो साननायफोरा जोंनिफ्राय गोजान जालांबाय हादा अब्ला जों मिथियो गोबां मानसियानो मोनसे ओ नुनो मोनो। जायगाफ्राव ओ बेफोर बायदि हादान लाहैनायफोरखो जोङो नुनो मोनो। जेराव दैनि आंखाल आरो बिदि गोबां गोबां आंखालाव जों नुनो मोनो आरो जों नुनो मोनो। बिदि हादान जायफोर बिदि खालामनायखौ जोङो-' एसेबां नुनो मोनजाया मानोना जायगायाव बेबायदि गोरान जायगा थायो आरो बे हाब्रु मोननाय जाया जउनाव जोङो आबाद खालामनो थाखाय जायगाफोरखौ मोना अब्ला जोंहा दिनै ओ जोबोर सम जानानै फैबाय जोङो दिनैनि सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।